नोंथाङा आंनि गारांखौ खोनादों ना?
औ औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दङ नोंथां?
आङो दायोथ' ओरैनो दंथ'यो नोंथां नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो एसे जिरायग्लांनानै दङ बिफां साहायावहाय एसे गरम नालाय एसे बार जादों आरो।
अ जोंनिथिं आरो नै अखासो फिसा फिसा हागासिनो दङ।
अ अखा फैदों आरो?
औ औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथाङा सानजौफुनि ओंखामखौ जाखांबायमोन नामा?
औ औ जाखांबाय जाखांबाय नोंथां।
माने आङो नोंथांजोंहाय आबहावानि सायावहाय एसे सावरायनो होननानै सानदोंमोन आरो नोंथां साव
औ औ औ सावरायनो हागोन नोंथां।
औ जोङो आबहावा होनबाथ' जों आबहावा होनबाथ' मोनथिखायो नङा होमबा? जोङो जोङो आबहावाखौ बे खौ जोङो सानफ्रोमबो माने सिखारबानो जोंनि मेगनजों नुयो। औ आरो जों आबहावाया जोबोद नायनो समायना। आबहावायाहाय जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउखौ खुंनायावहाय जोबोद हेफाजाब होयो आरो लोगोसे आबहावाया जोंनि माने नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौबो जगायनानै होनो हायो आरो। आरो आङो थिग औ आरो आङो दायो नोंथांनो माने गोदोनि आबहावा आरो दानि आबहावायाव माने बादि फाराग दङ माने बेखौ सावरायनो सानदोंमोन आरो ना, औ औ जेरैहाय गोदोनि आबहावाया माने जोबोद समायनामोन आरो बेबायदि गुबुंलेबो नङामोन औ माने गोदोनि दिनावहाय सुबुंन नि सुबुं अनजिमानि बेसेनाबो खममोन लोगोसे माने सुबुंनि बाहायनाय बा सुबुंनि प्लास्टिक बाहायनाय बेफोरबायदियानो माने खम मोन आरो। आरो लोगोसे आबहावा गुबुंले जानाय मोन्रै रोनि दै गुबुंले जानाय हा गुबुंले जानाय बार गुबुंले जानाय आरो लामा गुबुंले जानाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा स दैखौनो बुंदों।
आरो जोङो बार गुबुंले जानाय होनबोला मिथिनो मोनो जे मानसिफोरनि माने बार गुबुंलेया। जायो होनबाथाय जोङो बुंनो हायो जे जेनेबा जोङो जोङो जेनेबा सुबुं अ सिमा बांनाय लोगोसे जोङो हाजोफोरनि बा न' खाथिनि बा न'नि बिफां लाइफांफोरखौ जोङो दानफायनानै लायो नङा होमबा? न' बानायनो बा जों जोङो न'नि मासेबा ओ न'नि खामानियाव हाबा होगोन होननानै जोङो गोदान फायनानै लायो आरो लोगोसे मानसि बा सुबुं अन जिमा बांनायजों लोगोसे हादान बानायनाय बा मानसिफ्रा थांनानै थानो थाखाय जेनबा न' नांगोन नालाय दानियाथ' मानसिफोरा बारायनाय जों लोगोसे हादानफोरखौ गोबां सिफायनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेबादिनो हादान सिफायनाय जों लोगोसे आबहावा ओ बिफां लाइफां खम जानायजों लोगोसे मानो बारहा बारहाब बारा माने गुबुंले जानो हमदों आरो माने जेसां बायदि बारनांगौ जेसां बायदि जोंनि थांना थानायाव माने ओ दै नांगौ बा अखा नांगौ जोङो बेफोरखौ मोननो थाङाखै आरो, आरो बुंनो थाङोबा हा गुबुंलेयानो हा गुबुंलेखौ बुंनो थाङोबा जोङो सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोङो थांना थानायावहाय खेथि खालामनानै जायो नङा होमबा आबाद मावलां आबाद मावनानै अब्ला आबाद मावनायावहाय जेरै जोङो ओ माबा ओ रासायनारि हासार ओ बायदि रोखोमनि रासायनारि हासार बाहायनाय आरो लोगोसे प्लास्टिक बाहायनाय बेफोरजों माने जोंनि हासारफोराथ'। जोंनि हाफोरा गुबुंले जायो आरो। लोगोसे जोंथ' मिथिखायोना प्लास्टिकखौ बाहायोबोला प्लास्टिकआ माने सेवनानै थाङा बियो जेसां गोबाव दिन थायो एसांनो माने ओ थायो होननानै जोंथ' मिथिनो मोनखायो। नङा होमबा? औ औ आरो लोगोसे माने दै बाना जानानैहाय माने हा खुरखानायजों हाफोरा गुबुंले जानो हमदों आरो हाजोफोरनि बिफां लाइफांफोराबो माने हा खुरखानायजों माने ओ माने जोबस्रांलांनो हमबाय आरो ना। औ। आरो जोङो दै गुबुंले जानायखौ जोङो उम, दै गुबुंले जानायखौ जोङो मिनथिनो मोनो जेरैहाय माने फेक्टरिफोरनि बा ओ फेक्टरिफोरावथ' गोबां माने दैफोरखौ बाहायो नङा होमबा बेबायदिनो दै बाहायो आरो लोगोसे गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ जेनेबा बेयाव बाहायो जेरै प्लास्टिक बेफोरखौ ओ बिथांमोना बाहायनानै बेफोरबायदिनो दैफोराव माने गारनानै हरो लोगोसे आरो बेबादिनो लैथो लै थोमा बा दैमाफोराव थाब बोहैलांनानै गोबां मान ने दैफोरखौ गाज्रि खामो जेनेबा जोंथ' मिथिखायोना गाज्रि दैफोरखौ लोंबोला जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा। गाज्रि दैफोरा जोंनि देहा खौ खहा खालाम मो होननानै जों साफ्रोमबो मोनथि नङा होमबा? बेबादिनो माने जोङो बे बेफोरबायदि गुबुंले जानायखौ माने जोङो आथिखालनि मुगायाव गोबांनिफ्राय गोबांसिनखौ नुनो मोनदों। गोदोनि दिनावथ' सुबुं अनजि बेसेनाबो खममोन बेफोरबायदि फेक्टरि बा कम्पानि फोराबो खममोन बेबादिनो माने गो बेफोरबायदि गुबुंले फोरा माने बिसि जायामोन आरो आरो लोगोसे औ बारग' बुंनो जानायाबो मटर गारिनि अनजिमायाबो बांबोनो हमदों लोगोसे ओ बेफो बेफोरबायाददिनो सुबुंनि बाहायनायफोराबो बांबोनो हमनायजों लोगोसे बारफोराबो गुबुंले जादों मटर गारिखौ बाहायोबोला मटर गारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफोरा गोबां गाज्रि होननानै जों मिथिखायो नङा होमबा
नंगौ
औ बेफोरबायदिनो उखुन्दैफोरा फ्राय बेबादिनो खुन्दैफोराहाय माने जोंनि बारफोरखौ गाज्रि खालामदों आरो ओ नोंथाङा एसे फोरमायना हानो हागोन नामा? आब हावानि बागै
आबहावा होननानै बुङोब्लाथ' जोङो जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां जिब जुनार दाउसिन दाउला माखासे मिथिंगायारि बेसादफोर आरो माखासे मानसिया दाजानाय बेसाद बेसादफोरखौनो जयै जोङो आबहावा होननानै बुंङो नङा होमबा नों थां आबहावाया जोंना मोननै मोननै रोखोमनि मिथिंगायारि आबहावा जाय मिथिंगा मिथिंगाया सोरजिनाय जेरैहाय जिब जुनार मानसि दुमसि बिफां लाइफां बिफां दैमा दैसा बेफोरो जाहैबाय जोंनि मिथिंगायारि आबहावा बेनिफ्राय आरो मानसिया सोरजिनायबा मानसिया दानानै लानाय आबहावाया जाहैबाय जोंना न' बां द दखान गला लामा सामा बे बेफोरो बेफोरनो जाहैबाय मानसिया गाव गायैनो दानानै लानाय आरो आबहावा बे दा आथिखालावहाय मा जाबाय मानसिया लुबैसुला जाबाय बेनिफ्राय आरो गाव दानानै लानाय होननानै बुङोब्ला जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेसादजों जोङो गावनि गाव दानानै लानाय खौ जों बानायनो हायो जेरैहाय जोङो गावनि दानानै लानायाव लामा सामायाबो गोलैयो गोलैयो नङा होमबा नोंथां जोङो लामा मोजां लामा मोजां खालामनो थाखाय बा थांलाय फैलायनि सुबिदा खालामनो थाखाय मा खालामनो गोनां जायो जोंनि मिथिंगानि हाग्रा बंग्राफोरखौ दानफायनानै लादों बेनिफ्राय जोङो आबहावा गुबुंले जानायनि खोथाखौ जोङो सिदायै बा थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला जोंनि सुबुं माहारियानो दायनि दायनिगिरिया जों सुबुं माहारियानो आरो सु बुं अनजिमा बांनायनि सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनावहाय मा खालामदों जों सुबुं माहारिफ्रा हाग्रा बंग्राफोरखौ दानस्रांनो हमदों सुबुं थानो थाखाय सुबुं अनजिमाया बांदों बांनायनि जाउनावहाय जोङो आबाद थिलिखौ फुवारनानै लानो गोनां जादों। लोगोसे जानाय मुवा जानाय मुवाखौ जोङो बारानिफ्राय बारा माने बुरजानिफ्राय बुरजा दिहुननानै लानो गोनां जानायावहाय जोंना हाग्रा बंग्रा माखासे मा हाग्रा बंग्राफोरखौहाय अरनबारिफोरखौहाय फोजोबस्रां फोजोब लानो गोनां जादोंआरो। लोगोसे सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव जानाय आदार मुवा जगायनायखौबो जों बारा खालामनो गोनां जादों बांसिन नांगौ जादों। बेवहाय दा जोंना हा हा बा बेबायदि थाखुलिफोरनि अनजिमाया सेबनायनिफ्राय सेबबोनायखौ जों नुनो मोनदों। दिनैनि दिनाव आथिखालनि दिनाव जोबोर गो ख्रैयैनो जोंना सुबुं अनजिमाया बांबोगासिनो दङ' जायनि जाउनावहाय जोङो इसेल' हायावनो आबाद मावनानै गोबां जिउ राहा दैदेननो गोनां जादों आरो दा जों इसेल' हायाव आबाद मावोब्ला जों हासार हासार बाहायनो गोनां जायो माखासे रासायनायारि हासारफोरखौ जों बाहायनाय नुनो मोनो खम समनि गेजेरावनो बा एसेल' हायावनो जोङो गोबां बुरजा बुरजा आबादखौ जों दिरुननायखौ दिनैनि समावहाय नुनो मोन्दोंआरो।
औ औ नोंगौ
हासार बाहायनायनि जाउनावहाय मा जादों जोंनि हाया गेब्रेंदों गुबुंले जादों मैला जादों। हासार होनाय लोगो लोगो रासायनायारि हासार होनाय लोगो लोगो जोंना हाया मा जायो जिउसा गैयै जायो जिउसाया थैलाङो आरो। जायनि जाउनावहाय हासार होआब्ला नो जोंना आबादा मोजां जाया। बेखौ जोङो दिनैनि समावहाय नुनो मोनदोंआरो हासार बाहायाब्लाथाय जोंना आबादफोरा मोजां जानो नागिर लाआरो आथिखाल मुगायावहाय बेजों लोगोसे हासार बाहायनायावहाय हायाल' गेब्रेङा जोंना दैयाबो गेब्रेङो बेयावहाय बेयावहाय हासार होनाय लोगो लोगो जोङो हासारजों लोगोसे दैखौबो बाहायनो गोनां जायो बेनिफ्राय जों दै सोनाय लोगो लोगो बे जाय हायावहाय बा जाय आबादावहाय हासार होदों बे आबादाव दै सोनाय लोगो लोगो जोंना बे दैया आबाद फोथारनिफ्राय गुबुन गुबुन जायगासिम जों बोहैलांनायखौ नुनो मोन्दों आरो। जायनि जाउनावहाय जोङो दै गेब्रेंनायखौ नुनो मोनदों। बेनिफ्राय दै गेब्रेंनायनि जाउनावहाय जोंहा दैयाव थानाय माखासे जिउनांफोरनि खहा जानायखौ नुनो मोनो मोनदों जोङो जेरैहाय ना खासेव एम्बु बेफोरो मा सा ससेयावनो बा जोंनि जिथुनाखि मिथिंगायारि सम फद बैफोरखौ खहा खालामनानै लानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो नों
औ नंगौ नंगौ।
बेजों लोगोसेनो जोंना सुबुं अनजिमा बांनायनि जाउनाव गोबां रोखोमनि गेब्रेंनायखौ जोङो नुनो मोनदों गुबुंले जानायखौ जोङो नुनो मोनो बा र खौनो बुं। बा दैखौनो बुं माने जोंनि आबहावाया मोजां नङा जायनि जाहोनावहाय दिनैनि दिनावहाय बोथोरफोरनि सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों आरो। ग गरमफोराबो बांबोनो हमदों दुंथाइफोरा बांबोनो हमदों अखानि बिबाङा खम जाबोदों बेखौ जोङो नोजोर होनो हायो आरो नोंथां! दे होमबा जोंना नोंथां नोंथां जोंना समाबो जाबो बोबाय ना। बेनिखायनो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै ना।
औ दे नोंथां दे।